औ।
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय।
औ अब्ला जोङो दायो मो से आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों। नैबे आयदायानो जादों न'खर एबा फेमिलि।
औ।
ओ जोङो सरासनस्रायै गंसे न'खर होननानै बुङोब्ला गंसे न'खर जाय न'खराव ओ बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदा फंबाय बा फिसाला फिसाजो ओ बायदिसिना थानाय असिख्रोम ओ न'खर नै बेखौ जोङो बुजिनाय जायो। गुबैयै न'खर होननानै बुङोब्ला बे न'खरा सासे सुबुंनि जिउनि गिबि आरो गोनांसिन समाजारि हानजा होननानै बुंनांगोन। जायनि गेजेरजों सासे सुबुङा नि समाजाव माबायदि थासारि सोमजियो बा सोलियो समाजनि बायदिसिना बाथ्रानि सायाव न'खरनि गेजेरजों मोनथिग्रोनो हायो नैबे न'खरा थै हाबा एबा खांनायजों सोमोन्दो थानाय जि मानसि फोरजों दाजानाय जायो जयै थायो एबा खाथि सोमोन्दो दङ फरा समाजनि सिनस्रि मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि सुबुं आखु आरो बेसेनफोरखौ महर होनायाव माखासे माने जोंखौ हेफाजाब होयो द सासे गथ' जोनोम जानाय समनिफ्रायनो बिसोर अननाय जोथोन लानाय रैखाथि आरो दैदेननायनि थाखाय जि गाव गावनि न'खर बे न'खरनि सायाव सोनारानानै थायो न'खरावनो जोङो माखासे मानिे मोजां आखु आब्रुथि गोथारथि मान अन्नाय आरो बिबान सोलोंनो हायो फावसेो सिगां आङो बुंदोंमोन जिहेतु न'खर न'खरानो मोनसे समाजारि गिबि हानजा होननानै जों बुंनो हायो नैबे न'खरनि गेजेरजोंनो जे सासे उन्दै गथ' बा सासे सुबुङा जि समाजाव माबाददि थासारि सोमजियो एबा जि समाजजों माबायदि गोरोबनो गोनां जायो नैबेफोरनि जि माखासे मानिे आखुथाय नैबेफोरखौ सोलोंनो हायो जेरैहाय आं दाबावैसो मख'दोंमोन ज समाजजों गोरोबनो गोनांब्ला माखासे मानि जि आखु नै बेफोरो थानो गोनां जागोन माखासे मानि मोजां आब्रुथि नैबेफोर थानो गोनां जागोन गोथारथि बेबायदिनो जि उन्दैफोरखौ अन्नाय गद प्र मान होनाय नैबायदि माखासे मानिे जि आखुथायाइफोर नैबे आखुथायाइफोरा सासे सुबुंनाव थानो गोनांथिथार जागोन होननानै आङो सानो
औ
बेनिखायनो जि सासे सुबुङा नैबे नखर न'खरनि गेजेरजों नैबेफोर जि आखुथायाइ नैबेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो ज न'खरफोरा जे गुबुन गुबुन महराव फैयो मोनसे जथाय न'खराव सि बिमा बिफा आरो गथ' गथायल' थायो जेराव जथाय न'खराव आबौ आबै बिबथै बिमा बिफा बिब' बिनानाव आरो गुबुन बाहागि बाहायिैफोरा ज' थायो बावैसो सिगां आं मावख'दोंमोन जिहेतु गंसे न'खर नैबे गंसे न'खराव बिमा बिफा बिबौ बिबै गथ' गथाय बिदा फंबायाइ बाय बाहागि एबा फिसाला फिसौजो नैबेफोर थायो नाथायबा जि खौसे न'खर नैबेफोरखौ जों गुबुन गुबुन हरावबो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जि जथाय न'खर जथ न खर होननानै बुङोब्ला बिमा बिफा आरो गथ' गथायल' थायो जेरावहाय जथाय न'खराव आबै आबौ बिबथायै बिमा बिफा बिब बिनानाव आरो गुबुन बाहागिफोरा ज' थायो जिहेथु गोबां हारिमुफोराव मोननैबो रोखोमनि जिे न'खरफोरखौ मान होनाय जायो मानोना बिसोरो गोसोआरि आरो समाजारि मदद होयो मोनफ्रोमबो ज न'खर हा गावबा गावनि दोरों आसार खान्थि आरो बेसेनफोर थायो जाय गोदो गोदायनि बिदिनो सोलिबोनाय थायो। बेबायदिनो जि गंसे न'खर होननानै बुङोब्ला माखासे मानि बिसोरहा ओ आयदाफोर थायो बा नेमखान्थिफोर थायो। जायफोर नेमखान्थिफोरा जि गोदो गोदाय आजै आजौ बिथांमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय नैबेफोरखौ मानिनानै जिे गंसे न'खर गंसे न'खरा जिे गावजों गावनि गेजेराव गोरोबनाय गोरोबलायनानै थायो बेबादिनो जिहेथु गंसे न'खर जानो थाखाय जों ओ माबायदि जि गोनांथार बिफाव दं होननानै सानो नोंथाङा?
औ औ ओ न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमनि मोनसे गोनांथार बिफाव दङ। बिमा फिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ जानाय लोंनाय जि जोम न' बां सोलोंथाइ आरो
औ।
रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय गोबां नाजायो।
औ।
बिसोरो बिसोरखौ बिबान गोनां आरो जाफुंसार सुबुं महरै जौगानो थाखाय लामा दिन्थियो आरो थुलुंगा होयो।
आबै आबौफोरा सरासनस्रायै गावसोरनि गियान जिउनि मोनदांथि आरो बेसेनफोरखौ रानलायो बिदा फंबाय आ आरो बिब' बिनानावफोरा। गावजों गाव हेफाजाब होयो जयै रानलायनो हेफाजाब होनो आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सोलोंनो बयबो न'खरखौ गो ख्रों आरो खाथि सोमोन्दो लाखिनायाव मदद खालामो। न'खरफोरा गोबां खामानि मावो। बिसोरो गोजोन आरो गोब्राब समाव गोसोआरि हेफाजाब होयो। बिसोर साफ्रोमनिबो देहायारि समाजारि सोलोंथायारि आरो रांखान्थियारि गोनांथिफोरखौ सुफुंनायाव मदद खालामो। न'खरफोरा समाजारि बेसेनफोर हारिमुवारि दोरोंफोर धोरोमारि फोथायनाय आरो बोसोन खान्थियारि आखु फोरोङो बिसोरो सोद्रोमाफोरखौ फोथायथि आब्रुथि आरो गावारि मोनदांथि दानायाव मदद खालामो। दा नोंथाङा आरो न'खरनि सायाव एसे फोरमायनो हायोब्ला फोरमायनानै होदो। हेल'। खोनादोंना नोंथां? हेल'। न-न'खरखौ जोङो मोनसे गुदि दालाय होननानैबो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला न'खरा मोनसे न'खरानो जोंनि आखल आखु दानायनिबो आरो सोलोंथाइ लानायनिबो मोनसे गुदि गिबि दालाय बेवहाय जोङो न'खरनिफ्रायनो सोलोंथाइ आरो आखल आखु बेफोरखौ
मोननो हायो बेबायदिनो न'खरा गोबांथार बिफाव लायो। ओ मोन गावनि न'खरखौ आरो मोनसे न'खरा खौसेथियै गोबाव सम जोरना थानाय आरो जेंनाफोराव हेफाजाब होलायनाय बिनि अनगायैबो ओ आब्रुथि थानाय बेफोर गासैखौबो बिफाव लायो। न'खरा मोनसे न'खराव बिमा बिफा गथ' गथाय बिबै बिबौ बिबथै बिमादै बेफोर जयैसो मोनसे न'खर बेनिखायनो न'खरा बे मोनसे न'खरा बयखौबो खौसे जथुमनानै दोनो आरो समाजाव गोरोबलायनाय आरो समाज जौगानायावबो न'खरा गोबांथार बिफाव लायो दा जों बे सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै